नों नोंथाङा खोनादोना?
औ खोनादों दे
औ
ओम
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं दायो ओरैनो जिरायनानै दङ। नों थाङालाय? औ खोनायाखै नामा?
औ आंबो दं आंबो खोनादों नोंथां आंबो जिरायनानै दङो औ खोनादों खोनादों औ आंबो जिरायनानैनो दङो औ नोंथा नों थांनो आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहै औ दिनैनि आं आयदाफारिखौ। लादोंमोन माने जोंनि। दोरोङारि जानायनि खान्थिफोरनि बिखय नोंथाङा
औ ।
बेनि आयदाफारि सावरायनाय याव राजि दङ दा?
औ आङो राजि दङ । रायज्लाय जागोन दे ।
औ औ औ । अब्ला जोङो सावरायलांदोनि जोंथ' औ औ औ । जोंथ' जोंनि ओ जोंनि दोरोङारि खान्थि बायदि होनब्ला जोङो मोनथियो नङा होमबा नोंथां जोंनि जानाय नङा होनबा?
औ । उम उम औ ।
औ जोंनि जोंनि गुबै नङा होमबा? जोंनि गुबैहाय जानाय आदार होनोब्ला जोङो मा होनदों जों माखासे जोङो ओंख्रिफोर मोननो हायो नङा होमबा? ओ जेरैहाय जोङो ओ अनला ओंख्रि ओ जेरैहाय ओ सबायजो साम' । नङा होमबा आरो थास' बिसुं
औ ।
औ थास' बिसुंजों ना । फाम ओमफफ्राय आरो जोङो मोनबावनो हायो माखासे रोखोमनि ओ जोंनि दोरोङारि खानखि ओंख्रि । फोरखनो अब्ला नोंथाङा आंनो औ अनला । ओंख्रिनि बागै एसे आंनो सावरायनानै होनो हागोन नामा?
औ अनला ओंख्रिनि बागै ना अनलां
औ अनलाजों औ अनला जों औ ।
औ अनला ओंख्रिया जोंनि हारिनि जेनेब्ला ओ दोरोङारि जामुं आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो जेनेबा अनल अनला खारै होनना बुङो आरो खारैजों बानायनायखाय खारदैजों बानायनायखाय अनदला खारैखौ जोङो जेनेबा बा माबोरै बानायो आं एसे होनबा फोरमायना होनसै ओमफ्राय मादो माजो औ माजों माजों जायो माजों गोथाव जायो एसे माने ओ जोङो जाय खौ अन गुन्दै होनो माइरं माइरं खौ माने ओ सोमनानै माने बेखौ ओ गुन्दै खालामना लायो आरो देग्लिनानै। आङो माने बारा मोजांयै मिन थिया आरो आं हौवा मानसिसो जाबाय नालाय एसे ओरैनो फोरमायनो सानदों आरो
औ
एनिफ्राय ओ बिदिनो ओ दैखौ गोदौ होनानै दै सारायाव लानानै जेनेबा दैखौ गोदौ होनानै बेनिफ्राय दै दुंबाथाय बे अ अन गुन्दैखौ खौ जेनेबा ओ एसे एसे रेहोनां गौ आरो मिलानाय सा द्रायबो होनाङा बेनिफ्राय ओ खारदैखौ जखानिसेबां होनांसिगोन बेनिफ्राय मस मस्ला मस्लि देनायफोरखौ होजागोन बेनिफ्राय जुदि बेदर होनोबा बेदरफोरखौ होजागोन बेदरफोर खौ जेनेबा सिगां आवनो एव फ्राम नाबो लाजागोन आरो थाव जायो एफ्रामना लानोबा बा नाफोरखौबो ओरैनो इनिफ्राय अनदला खारैखौ बांसिनानो दाउ बेदरजों गोथावसिन जायो आरो दाउ बेदरजोंनो संनाय नुनो मोनो आङो बांसिनानो सोर औ औ ओमबाय सोरबा सोरबा औवा मेवाइबो होनाय नुयो आङो बेजोंबो संनाय नुयो ओमफाय फाय नों
नोंथांनिया नोंथांनिया नेटवारक गायसे उम खोनानायाव एस औ खोनादङ एसे ओ उखु उसुबिदा मोनदों औ नोंथांनिया ने दा
अ जानो मो मोजां मोनोना मोना? आरो माने अनला खारैनि अनगायै बो गुबुन जोंनि
औ औ नोंथांनिया नेटवर्का प्रब्लेम जादों आप ओ प्रब्लेम मोनफैदों नोंथांनिखो एसे जायगाखौ ओ मोजाङै था सोलायना थानो हाहैगोन नामा नोंथाङा हेऔ हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? अ हेलौ नोंथां नोंथाङा जायगाखौ सोलायनाय थाबाथाय साबसिन जागोनदां आं खोनायाखै नोंथांनिखो हेलौ नोंथांनिखौ खोनानायखो आं खुलुम मोनदों हेलौ नोंथां हेलौ खोनायाखै आं नोंथांनिखो हेलौ